औ गोजोन नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो।
औ दा नोंथाङा ओ नोंथाङा उम नोंथांखौ अङाबा मोनसे आबाद मावनो ननाय खोनादों दा नोंथाङा बे आबाद मावनायनिस स फंनैसो बिबुथि लाखिनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां लाखिनायाथ' हानाय हागोन नोंथां जेबा जोङो दाथ' दैज्लां बोथोरनि माबा नालाय बोथोर नालाय जोंङो आबादखौथ' मावनानै जाखालांखागोन आबादारि हिसाबै। इदिनो जोंहा मैगं थाइगंनि सोमोन्दै खोन्थानोसै नामा नोंथां।
जागोन दे नोंथां दे।
औ औ जोंहा दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगंआ मा मा मोनो एबा जोङो मा आबाद मावनानै जोंहा मुलाम्फा मोनदों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुं लांनो सानबाय बे जाहैबाय जोङो दैज्लां बोथोरनि मैगं जे दैजलां बोथोरनि मैगंखौ जोङो दैज्लाङावल' गायनाय जायो जों बेखौ मेसेङाव गायनाय जाया आरोना जों मेसेंनि मैगङा जों मेसेनाव गायो दैजां दैलङआव गायो दैलङआव गायबा बै माखासे जोंनि बे दैज्लांनि मैगं गाया मोनजायो आरोना आरो जोङो ओरैनो - मेसेंनो बेनिखौ जोङो दैलां हायोबा बेयो रज'खानाय नङा जों बेखौ मिथिखायो जोंहा आबादजों खाथि सोमोन्दो गोनां एबा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय बे हालुवा होननांगोन जोङो जायखौ जोंहा गोदोनि समाव बे आबाद मावनानैनो जोंनि जिउखौ खुंबोदोंमोन जाय दासिमबो बे मा होननांगौ बे माबायानो दं आरोना बे नेरसोनानो दं होननांगोन जोङो बेखौ गोदोनि बे हाल मावनानै जाबोनाय एबा आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों बावनो बावनानै थाङाखै एबा बावनानैबो थांनाय नङा आरो बे जोंनि जोबथा एबा गुदि गिबि होननांगोन आरो बे जोंनि आबाद मावनानै जानायखौ। आरो जोंहा बिनिफ्राय माबा मोनसे जोङो मावनानै जानोब्ला जोङो ओ माखासे दुखु एबा माबा माखासे मा खस्थ' खालामनांगोन आरोना। जोंहा बे आबादखौ जोङो गोरलैयैनो जेबा आ आबै आबौआ एबा बि आइ आफामोन हाबा मावनानै मावबोनायखाय जोङो बेखौ मोनथिनानो हा मोनथिनो मोनो एबा जोङो सोलोंनानै लाबोनो हाखायो आरोना उन्दै समनिफ्रायनो जोङो। बेनिखायनो जोङो आबाद बे मावनाया जोंनि गुदि जानानै फैदों जेनेबा जोङो बुंनो हागोन जोङो दैलांनि मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै थाइबें जाबाय भिन्दि थाबाय थारुनफोरसो दङ। आरो खुमब्रा गोनाद जोगोनारा मोननै रोखोमनि थायो जों मेसेंनि आरो दैलांनि आरो ना। आरो बिनि उनाव सबाय बिमा। आ जोङ बेनिफ्राय आरो दंबावो जोंहा मा फटलफोर बेफोरखौ जोङो मा होनो दैलाङाव जों जानाय जायो आरो ना आरो जिंखा थाबाय बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो। दैलांनि मैगंआ जाहैबाय गासिबो दै गोनां बायदि जायो आरो ना जोङो मैदुमु मैद्रु जेरै जोङो मेसेंआव मुला मैद्रु जायोना बैफोरबायदि मुला मैद्रुखौ एबा आ बिलाय हारिनिखौ जोङो मा होनो मैगं हारिनिखौ जोङो खम मोनजानाय मोनो जाय माने मेसेंआवल' जायो आरोना जेरै जोङो बिलाइ होननानैबो बुंनांगौबाथ' जोंहा जोबोद खमानो दङ बिलाइआ जोङो जानला मानलाखौ मोनजाया आरो जेरै जोङो बिलाइ जोङो जोगोनार बिजौफोरखौसो जोङो मोन जानाय जायो आरो दैलां बोथोराव। ओरैनोथ' जोंहा बिलाइ होननानै बुङोब्ला बि जेरै हाग्रानि मैगंफोरसो थाबाय जेरै जोङो दङ ओ मान्देफोर आरो दाउला फेन्दाफोर बैफोरबायदियासो माने बेफोरबायदियासो मैगं जानानै फैबाय आरोना जोंनि नै दा दैलाङाव ओंखायनो जोङो बै मैगंखौ जोङो खम मोनो आरो जेनेबा जोङो दा दैलां बोथोरनिया जाहैबाय थाइगं होननानै बुंनांगोन जोङो बे जायखौ जोङो आ फिथाइ थाइनाय एबा बांसिनानो फिथाइ थायनाय एबा दैजों दै बरहा बुंनांगोन। आं आबाद मावनाया जाहैबाय गासिबोखौनो एसे एसे मावज्रांजोबनाय जादों नोंथां। जेनेबा जोंहा जानो थाखाय ओ फोरलाफोर नङाबा फाननो थाखाय फोरला गायनाय बैसां दङ मोनसे। आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो बिनि खाथियावनो जोगोनाद बैसां दङ। खुमब्रा बैसां दङ नोंथां आरो भिन्दिफ्राथ' जोङो खुबैनाय जायो आरोना भिन्दियाथ' थाबाय मैथाजों भिन्दिजों खावसे खावसे खुहैनाय आरोना नोंथां। जोङो बेफोरखौ जों मावनानै जोङो माखासे रां आरि आरजिनो हायो जाय बेखौ मावनानै जोङो रां आरि थाइसे थाइनै ओ फैसा मोनो बेसोरखोर बेफोरजोंनो जोङो माखासे जोंनि नांगौ जानाय जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव बाहाय जानाय संख्रि, बानलु, थाव बेफोरखौ जोङो बाहायनानै एबा बायनानै जोङो जानांगौ जायो। जोंहा उफाय गैया जोंनि मोनसेल' मा होनो राङारि खामायनायनि आदबानो जाहैबाय बेनो जोङो। जोंहाथ' मिथिखागौ बर' माहारिया गोबां गोबाङानो मा होनो ओ बेखौ फालांगियारि खामनायखौ फालांगियारि खामायनायखौ जोङो मावनायखौ नुनाय मोना। जेरै, जोङो बुंनो हागोन दखान बाजारफ्राव जोङो माबा मोनसे बायसननानै जोङो फानहैनाय एबा दखान गेला माल गिदिर-गिदिर होनाय एबा माबा मोनसे मुवानि सायाव जोङो गोजान गोजानाव दैबायनानै फाननाय बेफोर बायदिया जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनाखै आरो जायनि थाखाय जोङो बांसिनानो आबाद मावनानै एबा मावनाय जायोबा सोरबा साफा सानैया जायहा जायबा साख्रि दङ बिसोरहा साख्रिजों थानाय जायो बैफोरबायदि दङ आरोना जोंनि बे सुबुं बर' सुबुं समाजाव बिनिखायनो जोङो आबाद मावनायाबो गोनांथार जायो जेरै जोङो आबाद मावनानैनो जोङो जोंनि जिउखौ दानो दानो लोंनो एबा खुंलांनो हायो आरोना नोंथां। आरो दंबावो जेनेबा आं बुंगोन माखासे फोरला जिंखाफोरनि आबादखौ जों मारै मावो जोङो गिबियावनो बै फोरलाफोरखौ जोङो मोनसे मोनसे सुना होलांनांगोन ना फोरला फोरला बेगरफोरखौ जिंखाफोर बेफोरखौ बेहा बांद्राय खस्थ' गैया जेब्ला जोङो बे देरो अब्ला जोंहा मा होनो बैसां होनांगोन बे बैसाङा जाहैबाय नोङो मोजां बैसां होनो हायोबा जोंहा मोजां मा होनो फिथाइ मोनगोन जोगोनारफोरखौ एबा फोरलाफोरखौ जिंखाफोरखौ जाय मानलानाय हारिनि आरोना बेखौ जोङो मोननो हायो। जे गोबां दङ खुमब्राफोराबो जोङो थाइसेयाव जोङो आरो त्रिस थाखा पन्सास थाखा जोङो मोननो हायो। आरो
बेफोरजोंनो जोङो मा होनो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां। नोंथां हेलौ खोनादोंना?
औ नोंथां औ।
औ औ औ नोंथां जेनेबा नोंथाङाबो माबाफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदोंबा खोनथा लांबानो जाबायना नोंथां।
जागोन नोंथां। दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जेन'बा जोंनि गेजेराव बेफोर बायदि आबाद मावनाय बे आबाद मावनाया जोबोद जेनेबा जोंनि जिउआव जोबोद मोजां माखासे राहा लामाबो दिहुननो हायो दा बेबायदिनो ज जेब्ला सासे सुबुङा जोंबा मा होनो सरकारि साख्रिफोरखौ नागिरना मोनाब्ला बिथांमोनहा गोसोबायनाा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव बे सरकारि साख्रि बेखौ' एथ'ग्र' माबा नङा आरो दा जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां माखासे राहा लामा दं जायफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउखौ जोङो एसेबाबो मोजाङै दैदेनलांनो हानाय जोंहा खाबु दं। दा बिदिनो आजिखालि दाथ' दैज्लां बोथोर जेन'बा दैज्लां बोथोरनि गोबां माखासे आबादफोर दङ जोङो दा बेफोरखौ मावनानैबबो जोङो एसेबाबो जोङो रां खामायनो हानाय गोहोखौ जों मोननो हायो आरो। दा आं नोंथांनो जेनोबा दैज्लां बोथोरनि मोनसे मोजां ओ आबाद जायखौ जों मावोब्ला ओ जोंनि ओ जोंहा रां खामायनायनि मोनसे सुबिदा फैयो दा बेनो जाबाय फाथो आबाद आरो दा फाथो आबादा मोनसे ओ ओरैबायाददि आबाद जेनबा ओम बेवहाय जोंहा एथ'गाब बारा ओ रांनि खरसा बिदि जानायखौ नुनो मोना आरो ओ थेवब्लाबो जेनबा आबादफोरखौ मावोबाथ' जोंहा एसेबाबो ओ रां रुफाया थांखागोनखा। दा बिदिनो जोंहा औ दा बिदिनो जोंहा फाथो आबादखौ बोरै मावो होनब्ला जोंङो गिबियाव फाथो आबाद मावनो थाखाय ओ जोंनो हाखौथ' बुरजा नांगौ आरो जोंङ इसेबां बुरजा जाहैगोन इसेबांनो। जोंहा उम जेनोबा रां खामायनायनि माबाया बांसिन जागोन आरो दा बिदिनो जोङो गिबियाव हाखौ मोजाङै एवनानै लाग्रो नांगौ। दा जोङो हाखौ जोंहाथ' आजिखालि हाखौ जोङो ट्रेक्टरजोंनो एवो। ओ जोंहा आजिखालि हा एवनायाव एथ'ग्राब जोंहा खस्थ' बेखौ जों नुनो मोनला। दा गिबियाव जोङो हाखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों एवना लादों आरो बिनि उनाव जोङो माखासे हासारफोर आजिखालिथ' जोङो रासायनारि हासार बा बिदिनो मोसौ खि हासार खानस्रि खि हासार बेफोरबायदिखौ जोङो मेरला लगायना होनायखौ नुनो मोनो। दा बिदिनो जोङो हासारफोरखौ मोजाङै होदो जाहाथे हाजों मोजाङै मिलायो दा बिनि उनाव उम जोङो बेयाव बे हाखौ जोङो हासार होखांनानै साननै सानसेसो दोनथ'नांगौ आरो। दा हाजों जोङो बेजों दोनोबा अ हाखौ जों बिदि सानसेसो दोनोबा उम जोङो मा खालामनांगौ ओ सान्दुंजों एसे मोजाङै ओ चार्स जाथों होननानै जों बेखौ दोननांगौ आरो। दा बेनि उनाव जोङो ओ बेगरखौ फोनानै होदो अखानायै। बेगरखौ जों माबारै फोयो बिदिनो फोनो जेनोबा जों बेसरफोर फोनाय बायदि फोयो बेखौबो। दा बेनि उनाव जों खनसे मै होना होनाया मोजां। मै होयोबा मा जायो माने बिदि बेगरफोर फोयोबा दाउसिन दाउलाफ्रा ओ फैनानै जाफैयो आरो दा बेनिखायनो मा खालामनांगौ जाहाथे दाउसिन दाउलाफ्रा फैनानै जाफैनो हाया जों बेखौ खनसे मै होनानै होलांनांगौ आरो। दा बिदिनो जेब्ला ओ जोङो बिदि खामानिया जाखांजोबगोन अब्ला जोङो बेवहाय बारि बेरा दुमनायनि जोंहा थाग थियारि खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला आजिखालि गोबां मोसौ मोसाफोरा जेन'बा ओ बिगोमाफ्रा मोसौ मोसाफोरखौ हगारलाबायनानै होसै जायनि थाखाय जोङो बेखौ ओ ओरै मोसौ मोसानिबो रैखा खालामनांगौ बे जोंनि गोनांथि। दा बिदिनो ओ रैखा खालामनायनि जाहोन बिदि मा खालामनांगौ जोङो माखासे बेराफोर दुमना होदो बा मुसारिफोर जोङो खोमनानै होनांगौ आरो सोरगिदि। दा मुसारिफोर खोना होखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय मा खालामो ओम माखासे स्प्रेफोर सारनांगौबा सारना होनांगौ आरो जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा ओरैनो गाज्रि खालामफैया। दा बिनि उनाव जोङो जेब्ला ओ जेन' बेगरा खिलिगोन होनबा बिदिनो जोङो बिलाइ गोरलै गोरलै नुगोन। जों बेखौ फुख्ल'नानै फाननो हायो आरो। दा जोंहा बे फुख्लुंनानै फाननायाव मा जायो ओ जोंहा बांद्राय खोब खोब दोनोबा ओ बे माबाया बिफाङाव बारा गिदिर गिदिर जाहैनायखौ जों नुनो मोना। बेनिखायनो जोङो हाग्रा फुनायनि नामैनो जोङो एसे एसे फुख्लुबनानै बेखौ बाजाराव फाननांगौ आरो। दा जोङो बे बाजाराव फानोबा जोङो ट्रेक्टरालेवनायफोरनि फैसाखौ जों बेबो जों मोनफिननो हायो। दा बेनि उनाव जोंहा मा खालामो जेब्ला बे गिदिर जागोन जों बेखौ दाननानै जोंहा बेखौ मा खालामो ओ दैयाव सोमो आरोना जाम्फैयाव। दा जाम्फैयाव मानो सोमो होमबा बेखौथा मुथा मुथा खानानै जोङो सोमो। दा सोमनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जोंनाथ' फाथो बानायनाय आबाद खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बेनिफ्राय दुरुं दिहुन्नाय। दा बेनिखायनो जोङो दैयाव बा दंग'आव सोमनानै जोङो बेखौ बोखांनानै जेब्ला बे रुइगोन ना बिनि सानि बिगुरखौ जों खुयो आरो दा सानै बिगुरखौ खुयोबा जों बेनि ओ दिरुं बायदि मोनसे बिजे मोनो जायखौ जोङो माखासे ओ कलकारखानायाव जोङो बेखौ लांनानै दुरुं बानायनो हायो आरो। दा जोङो बेखौ मोजाङै खुनानै जों बेखौ ओ दुरुंनि थाखाय जों बास फाराव फाननो हायो दा बेनिफ्राय जोङो गोबां मोजां रां आरजिनो हायो आरो बेल' नङा दा जों दुरुं फान खांनायनि उनाव जोङो बेनिफ्राय जोंहा आजिखालि ओ फाथो सेरना जोंङो बेखौ जायबो गोनांथि गामि ओनसोलाव मानो होनना बुङोब्ला ओ दैज्लां बोथोराव जोंना गामि ओनसोलाव बार रां खामायनाय गेस सोनो हानायनि माबाया खम जायो संभावबनाया दा बिनि बेखायनोङा जेनबा दै्लां बोथावथ' जोंना बनफोरा अखा हानायनि गेजेरजों एसे अखा सारस्रनायनि गेजेरजों गिसिफोर जालाबायो। जायनि थाखाय जोङो मोनसे केरासिनफोरबायायदि अर सुखांनानै देरनानै होग्रा मोनसेसो बुस्थु नांगौ जायो। दा बे बुस्थुआवफाथैसोरनिया थिग बेबायदिनो खामानि मावो आरो जेरै जोङो बनफोर दुंखांनाय बनफोरखौ जोङो गुसुखौ जोङो गुदुं खालामनानै जों ओ दुंहोनो हायो आरो। दा बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां माखासे ओ आबादफोर दङ जायनि गेजेरजों जोङो ओ आबादफोरखौ मावोब्ला जोङो माखासे रांखावरि खामायनायनि सुबिदाखौ जों मोननो थाङो। दा बेल' नङा जेन'बा ओ नैबे नारजि बे माबा फाथो आबादा जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे गोख्रों सोमोन्दो दं जायखौ जोङो नार्जि बानायनानै लायो बे नारजिया जोंनि बर'नि दोरोङारि माखासे नेमखान्थिजों सोमोन्दो गोनां जाय खौ जोंनि आजै आजौमोनहा गोदोनिफ्रायनो फालि मानिबोनानै दासिम मानिगासिनो आरो। दा बिदिनो नोंथां ओ जोंहा जेन'बा नोंथाङाबा आंनो मोजाङैनो फोरमायबाय दा नोंथाङा खोनादोंना? ओ आस